खादोंना आब खोनादों। आबआ दा ओरैनो दं दा।
औ ओरैनो दङ आङो।
अब्ला जों मोनसे टपिकनि बागै सावरायनोसै नङा होमबा आब।
औ थारैनो आगै।
औ थास बिफां होनोबाथ आब-आबो मिथिखायो जायो जानांगौ।
औ मिथिया आगै मिथियो।
ओ आब मोननि जायगायावहाय। मा-मा थास गायनो। जायो आरो मा समाव गायनाय जायो? बेखौ आबआ सुंदयै- एसे फोरमायथिनानै होनो हागोन नामा?
औ।
जोंनियावथ ओरैनो एसेबां मानि थास। मसनि आबाद मावनाय नुनो मोन आगै। अब्लाबो आं जानुदों। दों बेखौ खिन्थानोसै आरो।
औ
जोंनियावहाय मेसें बोथोरावहाय माइसालि थास होननानै बुङो। बा बेखौनो ओरैनो नरमेल रावआवहाय थारुन होननानै बुङो आरो बेखौ मेसें बोथोरनि समाव गायनाय जायो जेब्ला अखा बांखा गैया। बा दै बोहैनाय गैया। बेबायदि गोरान जायगायाव। बायनानै आबाद मावो आरो दा बेखौ आबाद मावनायनि बेनि उनाव जेब्ला बिफांङा रागोन अब्ला बेखौ बिनि बेदरखौ जावनानै गुबुनफोरनो फानहैनाय जायो आरो दा बेनि गेजेरजों थासनि बाहागोखौथ जों गासै बे खौबो जायो होननानै बुंजायो नंङा होमबा आगै दा थास आबाद मावनानै बिनि आथि थास आथिं बा बिनिफ्राय बारनाय बिबार बा बिनि बेदर बे गासैबो गासबो बाहागोखौ जाजोबनाय जायो आरो आगै दा नआव जानायनि अनगायैबो माखासेखौ जाबाय आरो बेनि अनगायै माखासेखौ गुबुन बाजार बा हाथाइफोराव फाननो लांङो आरो दा फाननो लांनानै बेबायदिनो नांगौखिनिखौ सोलायनानै ला बै आरो जेरै बा फानैनो लांबाय दा फाननायनि उनाव रां मोनबोयो नंङा होमबा आगै बे रांजों माखासे नांं नांगौ जिरादफोरखौ फिन गोदानै बायफिननानै लानो ह हानाय जायो आरो दा आगैमोन औ दे
आब मोननिथि जे नुथा थासखौ गायनो नाय जायो ओ थास'खौ बेखौ बायनानै लाबोयो ना न'निफ्रायनो दोननानै गायनाय जायो
गै गिबियाव बे खौ गुबुनफोरनिफ्राय बा सोरनियावबा था दं खायोब्ला बा बेसनिफ्राय लाबोबाय दा गुबुननियाव गैयाब्ला जेरै हा थाइ बाज जारावबो फानो ना आगै फोरनिफ्राय बायनानै ज'मायनानै दोननानै जेब्ला बोथोरा सौफैयो अब्ला गायनाय जायो आरो आगै।
औ
औ
औ
दा आगै मोननिथिंबो मा मा मा मा रोखोमनि थास'नि आबाद मावनाय नुनो मोनो आगैआ एसे फोरमायनानै होदो दे।
जोंनियावथ' थास'आ दा आसिना थास', दुदालि थास' आरो थास' बासर बेजों लोगोसे गोबां बायदि बायदि रोखोम खोमनि बोथोर लाना बोथोर गायनाय थास'खौ नुनो मोनो। ओं दाथ' जोंहा दैज्लां बो थोर नङा होमबा दारुथ थास' आसिना गायनाय बेखौ जोङो ओ बैसागु समनिफ्रायनो गायनाय जायो।
औ
ओ बैसागु समाव गायनानै जोङो बे थास'खौहाय दा ओ दैज्लां दाथ' जुन नङा होनबा जुलाइ, आगस्ट', सेप्तेम्बर बेफोराव जाजाहैनाय जायो।
औ औ
जोङो थास'खौहाय माबायदि गायो होनोब्ला गिबियावनो जोङो थास' गायनो थाखाय हाखौ थियारि खालामनानै लाग्रो ग्रोनांगोन।
औ नंगौ थारैनो।
हाया थास' गायनो थाखाय थियारि जायो अब्ला जोङो हाखर हाख खर खालामनानै ओ जोङो ओ लाबोनानै दोननाय एबा ओ न'आवनो दोनखानाय थास'नि फेंखा जोलैखौ जोंङो गायनाय जायो उनावहाय जोंङो गायनानै हाजों हरनाय जायो बेनि उनावहाय जोंङो हाग्रा एबा जेबो लायफां रज'नो हायि बाय जिगाब खोबनाय जायो।
औ
अब्ला जोङो जिगाब खोबोब्ला हाखौ जोंङो खोस्रो खोस्रो होनांगौनि गोनांथियानो गैया मानो होनोबा जिगाब खोबाबा जों थास' गायोबा हाखौ ओ थास' बिफांङाव खोनानै होनांगौ आलि खोनाय बायदि औ जोंनियावहाय जिगाब खोबनाय खौ नुनो मोनो आरो। बेखौ जोंङो ओ ओ कातिक आसिन कातिकाव जाजानाय जायो आ रो दुदालि थास' होनोब्ला थ जोंङो बेखौहाय बयनिबो न' न'खर न'खरावनो थायो। बेखौथ' मिथिखायो बेखौ जोंङो खेबसे गायना दोनबानो बेयो थाबायानो थायो माने थास'खौहाय जोंङो बे दुदालि थास'नि गांखंखौबो जाजायो आरो आरो बे दरखौबो जायो‌ बेजों लोगो जे आंनि आंनि नुनाय आरो मिथिनायाव हाय आंनि थाखाय ओ बे हाग्रानि थास' होन ब्ला हाग्रानि था स आथ गोसोम मोनसे ग-गुफुर मोनसे दं नङा होमबा आब'
औ नंगौ आगै नंगौ
ओं जोंङो गुबुन थास'फोरखौबो जोङो बोथोर लाना बोथोरसो जाजायो नाथाय बे हाग्रानि थास'खौ जोंङो बार' मास जाजायो मानो होनोबा बियो अ बिबारनिफ्राय आइथिंनिफ्राय, फिथाइनिफ्राय आरो बिसंनिफ फ्राय होयो माने जोङो बे हाग्रानि थास'खौ ज जोङो मोनसेबो गारजाथावना बुस्थुखौनो नुवा माने
औ सैथो नंगौ आगै
थिंजाय हाग्रानि थास'खौ माबायदि रोखोमै जायो ना ओ बिबारखौल जायो ना आइथ सिं ना बे बेदर बेखौ आब'आ एसे फोरमायदो
औ जोंनिथिंजाय थास' हाग्रानि थास' फांनि बेलायावहाय गासैबो बाहागोखौनो जायो जेरै थास' आथिं थास' बिबार बा बिथ'राय बेफोर गासैखौबो जाजोबो आरो आं
औ
औ दा बेनि अनगायैबो औ दा बेनि अनगायैबो जेरै दानि नों एसे सिङाव सोंननाय थास' दुदालि होनदोंमोन आगै बेखौबो बेखौबो बिनि देन्थाखौबो सोरनिबा सा थामहिनबा बिनि बिफांफोरखौ सोरनिबा सोरनिबा न'खराव फां फा फांनै नुनो मोननाय जायो आरो आरो बेखौबो बर' न'खरनि आइजोफोरा जेब्ला माब्लाबा समाव गोथाव जानो लुगैब्ला बा थास'खौ जों हाग्रानि थास'खौ मोनो मो मोनबाय बायाब्ला अब्ला जोङो बिनि देन्थाखौनो जोङो हास'नानै नाफोरजों बा ना गोरानफोरजों जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो आगै
औ ओ आब'मोननि जायगायावहाय बे हाग्रानि थास'खौ बिबार आरो आथिं बेफोरखौहाय हाथाय बाजारफोरावहाय बेफार फालांगि एबा फाननायखौ नुनो मोनो ना मोना?
मोनो आगै जे जोंनि ओनसोलावबो गुबुन गुबुन बर' आइजोफोरा गुबुन गुबुन जायगायावहाय बा गामि खाथि खालायाव थानाय हाग्रानि थास'फोरनि फ्राय जेरै थास' आयथिं थास' बिबार थास' बिथ'राइ बे थास'नि बाहागोखौ हाय बुथुमनानै लांनानै हाथाय बाजाराव गोबां बर' आइजोफोरखौ फाननाय नुनो मोनो आरो आगै ।
उम औ। ओ दाथ दै औ जोंनियावबो जोंनियाव बांसिनानो थास' आथिं आरो थास' हाग्रानि थास' आथिं आरो थास' बेदरखौ जोङो सैखानानै फाननायखौ नुनो मोनो । औ । सैखानानै फानो आरो जोंथिं नाथाय दाथ' दै दैज्लां बोथोरनि दिन नङा होनबा आब' हाग्रानि थास'आ बिबार ओंखारबाय ओ दा ओ बे न'नि थास'निख्रुइ हाग्रानि थास'नि बिबार आरो बे बेदरनि बेसेनखौसो जोंनि जायगा याव आं बां सांसिनखौ नुनो मोनो बुंनो थाङोबा औ बुंनो थाङोबा हाग्रानि थास'आ मोनसेबो गारजाथावनायानो गैया ।
औ थारैनो नंगौ।
औ ओ आब'आथ' मिथिगौ जानांगौ जोनि जों थास'खौ जोङो गाव जानाय लोगोसे ओ अमानोबो हा हानानै रुना होनाय
औ। नंगौ।
जोङो जोङो जोंथ' बर'फ्रा बयबो न'खर न'खर अमा फिसियो नङा होन होनब्ला? थास'आथ' जोंनि थाखाय थाखाय जानायजों लोगोसे अमानि थाखायबो गोबां हेफाजाब होयो।
औ नंगौ आगै।
आब' मोन्निथिंजाय बे अमानो थास'फोरखौ होफेरोना होफेरा?
नंगौ आगै जोंनि ओनसोलथिंबो जे जायफोरनि न'खरावहाय अमाफोर फिसियो बिसोरो माने माब्लाबा समाव जेरै अमानो होनाय दानाफोर जे गुन्दै बा अफ्रि बे बेफोरजों लोगोसे माब्लाबा समाव बेफोरखौ मोनस्लाब बायाब्ला जेरै हाग्रानि थास' फोरखौ खाथि खालायाव बा न'नि खाथि खालायाव थानायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव लां लायनानै हानानै लाबोनानै अमानो रुना नै होनायखौ नुनो मोनो आरो आगै।
औ।
औ। अब्ला थास'आ गो बां हेफाजाब होयो नङा होमबा? जानायजों लोगोसे न'खराव फिसिनाय जेरै अमाफोरनि थाखाय गोबां गोनांथार बाहागो आरो बेबो। दा गैया जे अमा थामहिनबा जोङो थास' आबाद मावनानै जे जोंनि जिउखौ दैदेनलांनो हानाय बायदि नुयोना नुवा आगै?
अ' थास'खौ जोङो आंनि नुनायावहाय गो ओ गासैबो बिथिङावनो ओ दाव गालांनो हायाब्लाबो न'खराव नांगौखिनि जानाय मुवा बेसादखौ फान ओ थास' फाननानै बायनो हानायखौ
औ औ थारैनो आगै।
आंबो बे खौनो सानो जे गासैबो बिथिङाव नङाब्लाबो माब्लाबा नांगौ समावहाय थास'नि आबाद मावनानैबो माखासे सुबुंफोरा जिउखौ एसेब्लाबो दैदेनलांनो हायो आरो।
औ।
औ नांगौखिनिखौ सुफुंनो हायो।
ओ उम अब्ला आब'निफ्राय थास'खौ माबायदि बायदि गायो माबायदि जायो नोंथांमोननिफ्राय नोंथां निफाय मिथिनानै गोजोननाय थाबाय।
औ नोंगौ आगै। थारैनो
अब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा आ
औ आगै अब्ला जोङो लाखिथ'नोसै ना औ दे।